दङ नै गेम गेले गासिनो दंमोन।
अ गोदान आबदेत फैबायना?
मा होनदों?
रेनकट सोलायबाय नामा होनदां
औ रेनक सोलायबाय दहाय सोलायदों।
अ मायाव थाखो नोंना
आंना डायमनावसो थादों।
उम
नों ना लाय।
आंना पितिनायावसो थादोंलै। आंना दडायमन्ड फ्राव दं।
मा होनदों।
दहाय गेलेनानै दायमन फरावलांबाय होनदां।
ए।
नोंहा फ्राम लेबेला बेसिबां थांखोमोनलाय?
आंना फ्रायम लेबेला थिन थांबायमोन।
अ।
नोंनालाय लेबेलाय बेसेबां थांखोमोन गेमना?
हो।
लेभेला बेसेबां नोंना गेमा?
अ आंना माबा जाबायमोन फिफ्टि उम सिक्सटि थु थांबाय।
नोंनालाय बिसान गेमनालाय?
आंनाबो सिक्सटिटु आनो
अ।
उ
बारा गेलनाय जालाना दाना।
जायालै दाबिदियाव माने गरमाव मबेलया हें मारियोलै।
बायोलै दाना गेलनो
आंना मबाइला औ। बारा मानसिबो गेलाना दाना।
मा होनदों?
बारा मानसिफोरबो गेलला होन्दों गामिना।
अ। सिगांबो इराथ माबा मोजां मोनो मोन गेलनो?
ओ आपदेट फैनानै मबेलानो हें मारिग्रा जाजोबाया।
दानो आरो गेलेन बायो।
गोदो
गोदोथ बिदिनो थ्रिजि फोरावबोल हेंखो मारियामोन दा फाइभजि बाबो मारिनो नागिरो।
उम उम। मा खामदोंमोन?
आं माबादोंमोनलै। है दानि लेखासो फरायदोंमोन दसे नायला बायदोंमोन।
ए,
नोंलाय माथो खालामदोमोन?
मा होनदो?
नोंलाय माथो खामदोमोन होनदां।
आङो गेम्स गेलेदोंमोन।
अ।
गरम बन्द' होबाय नामा नोंसोरना? गरम बन्द' होबाय।
मा होनदो?
गरम बन्द' होबाय नामा होनदां? माबा गरम बन्द' होबाय नामा होनदां? खोनादों?
बुजियाखैनो आं। औ बारा मोजां खोनायाखै।
स्कुलावहाय गरम बन्द' होदों नामा होनदां?
अ' होबाय।
गरम बन्द' होबाय नाहाबा इदि दा थानो मोनामोन एसे लेखा फरायनांगौमोन।
उम सानबोसेनो होदों?
गरम बन्द'।
सानबेसेनि होदों?
मा होनदों ए मास मोनसे।
मास मोनसे।
बिदिनो थाम नैफोराव खुलिगोन खोमा।
फरिखायालाय खेनबेसे जागोननो?
मा ओंख्रि जाखो ओ?
फरिखाया खनबिसि जाखो?
फरिखाया जोंना खेबनै थांबाय।
औ। मा ओंख्रि जानायमोन?
ओइ जोंहा माबासो माबाजो केरेला। खेरियाजों आलु ओमफाय ना जोगोनार।
ओ।
हो? मा‌ होनदों?
जोंहाबो माबासोमोन।
ओ।
माबा ना फाजि।
मा होनदो?
जोंहा ओंख्रिया ना फायिसोमोन होनदां।
अ नेनायालाय बायनाय न'आवनियो।
बायनायसो।
अ।
बि फ ब
मा मोन
नाया बिदिनो रौ मेरगा मोनफोरबो खं ना रौ
मा नामोन
माबा फुख्रिनि ना
हो
खोनादों
बारा मोजां खैायाखै मा होनदोंमोन
फुख्रिनि ना
अ अबाव सेन्टाराव लायखो नामा गामियावनो फानदों
ओइ न' खाथियावनो फानो बेफारि दं सासे मानो हाथायाव लाङो आरो बे
अ उम
उ र स्कूल थांगोना थाङा
बिदिनो थांदोंमोन थांनायालाय क्लास जायाखैलै दिनै गरमनि थाखायनो अ माने कचिं थांदोंमोन आरो औ माया गाबोनो कचिंआव थांनांसिगौ
अ कचिंबो जादों
औ कचिंआ गाबोननिफ्राय जासिगोननो
अ स्कुलावनो जागोन नामा
औ स्कुलावनो जागोन मोननै साबजेक्ट निल'लै माबा हा साइन्सजों मेथ्सजों
औ
खैथानिफ्राय
दुइ घन्टाल' अ एक घन्टाल' खोमा
हो
साबजेक्ट मोनसेआ एकघनटा नामा
मा होन्दों।
साबजेक मोनसेआ एक घण्टा नामा होनदों? औ
हो
हागोन ना हाया नोंलाय?
आ दे माबल
सानखान्थिफोरखौ
माहोनदोंमोन?
सानखान्थिखौ हागोन ना हाया होनदों आं नोंखौ?
नेट बारा मोजां नाङाखिलै खोनायाखै नोंनि बाथ्राफोरखौ।
उम उम।
होन होनफिनलाय।
सानखान्थिखौ हागोना हाया नो औ औ
सानखान्थि?
औ हागोना हाया लेखाखौ?
हायो हायो अबा अबाखौ इसे गोरा जायो आरो मास्टारफोरा फोरोंङा। मोजां मास्टारा एसे मोजां फोरोङोना हायो। ओमफायना गोबाव गोबाव जाबाथाय माने बावो आरो प्रेक्टिस खालामबाय थानांगौ।
सोर मास्टारा फोरोङो नोंसिना सानखान्थिखौ?
हो?
सानखान्थिखौ सोर माषटारा फोरोङो? औ
ओ माबाया फोरोङो हिमन्जय सारा। सानै जोंना हिमन्जय सार दं ओमफ्राय ना थुलाबिर सार दं।
उम। ओमफ्राय स बिगियानखौलाय सोर फोरोङो?
बिगियानखौ माबाया फोरोङो लाइमोन सारा।
उम। दे होमबा ना?
ह
दे होमबा। हेल'? दे होमबा।